हेलौ नोंथां खोनादों औ। खोनादों।
अ बिदिब्ला बेलासि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिग्रोनाय जाबाय।
औ।
दायो आं नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोर बे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों। सावरायजागोन ना?
औ सावराय जायो नोंथां।
औ दायो बिदिब्ला आङो जागायनोसै ओ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै ओ दैज्लां बोथोराव जोंहा बेबायदिनो माइ गायनाय माइ गायनाय जायो आरो गोबां ओ बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ बेबायदिनो अखा हानाय ओ दैबाना बेफोर जायो आरो जोंहा दैज्लां बोथोर याव ओ बोथोरा जोबोद गरम जायो आरो जोङो दैज्लां बोथोर गुबै बर'फोरनि आबाद मावनाय ओ बे थासारिखौ नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव अखा हानाय लोगो लोगो गोनो जोंनि बर'फ्रा ओ बयबो ओ ओ बेगर फोनानै ओ खोथिया फोनानै लायो आरो जेब्ला थिया रज'यो बेनि उनाव जोंहा खोथियाफोरखौ फुनानै दुब्लि बारियाव मोसौजों बा टेक्टरजों हालेनानै बेथ' ओ मोसौजोंसो हाले ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो ट्रेक्टरजों हालेवनानै फोमाननानै ओ बेयाव ओ आलि खोनानै ओ माइखौ ओ गायनाय जायो बेबायदिनो
ओम
जायहा जायहा ओम जायहा जायहा ओ आबाद फोथार दं बिसोरहा बेयाव ओ आबादफोरखौ बा माइखौ गायनाय जायो ओ बे माइ गायनाय स समाव जोंहा बो बोथोरा बेबायदिनो गरम जायो समाव अखा हायो थेवब्लाबो जोंनि बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे दैज्लां समावनो जोंहा गुबै माइखौ बरफ्रा गायबोदों आरो दिनैसिमबो जोंनि बर गामिफ्राव बेबायदि सोमखोर सोमखोर मिथिंगा बा माइफोरखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा माइ आबाद बा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
औ
दैज्लां बोथोराव जों बांसिनानो बुंनो थाङोबा जोङो रंजा बाजानाय जेनेबा बैसागो समनिफ्रायनो जोङो बैसागो सम बायखांनायनि उनावनो जोङो दैज्लां बोथोराव मुखुब जाना थानायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां बेफोरबायदि खामानिखौ खौ बांसिन बिसिनानो गामि ओनसोलारि सुबुंफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो बेफोरबायदि दुब्लियाव आलि दाननायनिफ्राय फास्ट जागायनानै जोङो बेखौ दुब्लियाव फास्ट आलि एवनानैबो हाखौ गुरै खामनानै दोननायखौबो नुनो मोनो नंगौ ना नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि आथिखालाव बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजों फास्ट जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ बांसिनोनो गोबांसिन नुनो मोनो होननानै बुंदों बे नोंगौ आरो आथिखालाव जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो जोङो सिगाङावनो बेफोरबायदि माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव माइ मान खोथिया फोनो थाखाय जों सिगाङावनो माइलि दोननाय जायो बेखौ जोङो सोम नानै जों बेखौ, जेब्ला सोमनानै जेब्ला जोङो बेखौ साननै एबा सानसे एबा साननैनि उनाव जों इ माइलिखौ थिखोनानै बस्था एबा हायाव बनानै थालिराव बेखौ लखबनानै। बेखौ मोजाङै खोबना दोननाय जायो‌। एबा गाजा बेरनायनि थाखाय। होनबा जोङो उनाव जेब्ला गाजा बेरगोन होमबा, जोङो बे दुब्लियाव खोथिया फोनो थाखाय माखासे हाखौ थियेर खालामना दोननाय जायो। नंगौ ना नोंथां? जाय हाखौ जोङो हालेवनानै मोजाङै हाखौ फोमोननानै मोजाङै मै होनानै स्लिमै दोननाय जायो। आरो जोङो बिहाय जेब्ला हाया मोनगोन, अब्ला बेखौ जेब्ला खोथिया जेब्ला जों माइलिखौ सोमनानै दोन्नायमोन। बे माइआ जेब्ला गाजा बेरोबा जोङो बेखौ बे दुब्लियाव फोफैनाय जायो। बेनि उनिफ्रायाय जोङो जेब्लायै खोथियाखौ देरनाय नुगोन। एबानो जों खोथियाखौ जेसेबांनो जौनाय नुगोन एसेबांनो आबादारिफोरनि गोसोआव मोनसे गि साननायाव मोनसे गियान फैयो जे जेसेबांनो खोथियखौै नुगोन बिसोरो एसेबांनो गावसिनि फोथाराव मुखुब जाना थानायखौ नुनो मोनो। नंगौ ना नोंथां? इसोरो गावसिनि आबादजो गावसिनि आबादनि एबा खोथिया देरनायजों लोगोसेसो समखौ समजों खारफायो। नंगौना? जेरबायदि। आलि दाननानै बिसोरो उनाव हाखौ मोजाङै हालेवहोनानै एबा दैखौ मोजाङै सोनानै आरो मालाबा समाव खोथियाफोर फुनो थाखाय जोंनियाव दै गैया जायो। बेफोर दैखौ जोङो मिसिनफोरजों। आथिखालाव मिसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां? माब्लाा समाव जों अखा गोयिनि थाखाय जोङो दैमान फायबो माखासे दैखौ गोबां रोखोम गोबाङै एबा नांगौबायायदि बि मोननो हाया। जायनि थाखाय जोङो मिचिन बे दैनि मिसिनखौ जों लागायनानै होनांगौ जायो। बिनि उनाव जों बे खोथ खोथ्याखौ फुनानै एबा इ खोथियाखौ फुखांनानै जोङो बिथिंजाय हाब फोमोननाय दंना? जेनेबा माइ गायनो थाखाय बेहाय जोङो माखासे गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै जोङो हाजिरा हिसाबै बिसोरखो लिंनाय जायो जायखौ हाजिराफोरा माइखो गायनोनै फैयो दुब्लियाव नंगौना नोंथां आरो बेफोर हाजिराफोरजों लो लोगोसे जोंनिया माखासे हरावबो सेबेस सोरबा मावग्राफोर सुबुं थायो जेनेबा ओ दाहोनाफोर सोरबा दाहोनाफोरखौ हम बुंनो थाङोबा जेनेबा जोंनियाव दुब्लियाव हौवा आरो हिन्जावफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो हौवाफोराबो खोथिया फुयो बेयो नंगौ हिनजाव बो फुयो आरो माइखो थेवबाबो जोंनियाव बांसिन हिनजावफोरखौ फुनाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो हौआफोरखौ बेफोरबायदि हालौवनाय एबा खदाल जावनाय आलि खोनाय हाबाखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां जेरैबायदिनो जोङो बेफोरबायदि ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायनायफोरखौ नुगोन आरो बेफोरबायदिनो हाजिराफोरनि थाखाय जों माखासे जानो थाखाय आदारफोरखौ गथायनाय जायो जेनेबा जाग्रा मुवाफोरखौ सिगाङावनो जोङो बिसोरहा हाजिरफोरनि थाखाय जोङो बिसोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय फुंनिफ्रायनो लानानै बिसोरनो आठथा बाजिनिफ्राय दसथा बाजिसिम दसथा बाजि जेब्ला जागोन होनबा बिसोर बिदिनो जोङो जानो थाखाय सा एबा मोजाङै बिसोरनो ओ गयफोर होफैनाय जायो एबा बिसोरनो रेस्ट लाहोनाय जायो नङा नोंथां जे बेफोरबायदिनि उनाव जोङो उनाव जेब्ला बेफोराफोरखौ जाखांनायनि उनाव बिसोरनो जोङो जेब्ला बारथा बाजिसो जायो होनबा बिसोरनि मावनायखौ उनाव बिसनि समखौ नायनानै जों बिसोरनो ओंखामबो होनाय जायो आरो बि जेरै बिदिनो बे दुब्लियाव मुखुबावना थानायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो बेयो जोङो गोबां रोखोमनि ओ माइजों माइ मावनानै बेलेग बेलेग फसलबो गायफानायखौ नुनो मोनो जेरै बिदि आलियाव जोङो ओ सबाय सबाइखौथ' नोंथाङाब मिथिखागौ जानांगौ बे आलियाव जोङो सबायफोरखौबो फोफानायखौ नुनो मोनो जेनेबा ओ मालिग एबा आबादारिफोरा सानो जे माइजों लोगोसे सबायाबो जेब्ला माइआ जौगोन अब्ला सबायाइनि माबायाबो फिथाइफोराबो मोनहैगोन एबा जों सबाइनि आबादखौबो मोनहैगोन होननानै जों बेफोर आबादखौ मावनाय नुनो मोनो मायनि बे बेलायाव जोङो गोबां गोबां रोखोमनि माइ खौ नुनो मोनो जेरैबायदि आसु सुमाय माइब्रा माइ आरो जोसा माइ आरो माइसानि माइ एफोरबायदि गोबां आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो
औ-औ
आरो बेफोरबायदि गायनाय फोरनिबो जोंनियाव मोनसे हुदा दङ माबेबा माइखौ जोंनिया रोजोब गायनांगौ आरो माबेबा माइखौ जोङो गेसें गायनांगौ आरो बबेबा माइखौ जोङो बसा बजाखौ ए माबाखो जेनेबा ओ
माइ बिदांखौ
माइ बिदांखौ फिसा होनांगौ गिदिर होनांगौ बेफोरबायदिजों जोङो थाल लानानै जों माबेबा माइखौ मोजाङै गायनाय जायो नंगौ नोंथां आरो बेफोरबायदिनो जोङो जेब्ला माइया बिदिनो गायखांनाय जायो अब्ला बेखौ आबादारिफोरा मोजांङै जोथोन लानांगौ जायो बिसनि ओ दैखौ मोजाङै होनांगौ जोङो माबेबा माइ खौ जोङो गायनानै दोनबाल जाया जे बेफोरखौ जोङो दुब्लियाव थांनानै जोथोनै लायबाय थानांगौ नङाबा जों माइ मोजांङै मोना माबेबा समाव सोरबा माइ सोरबा आबादारिफोरनि नायैनि थाखायनो मोजाङै बिसोरो मुलाम्फाखौ मोननो हाया नंगौ ना नोंथां होमबा आबादखौ बिसोरो जोथोन लायैयावनो माबेबा माबेबा आबादफोरा थैलांनाय बायदि एबा रानलांनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो आबाद बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नायनानै बिनि थाखाय जों मोजाङै दै लगाय जगायनांगौ आरो मालाबा दैया अभार जायोबा बेयो लोमनानै थायोबा जों बे दैखौ मालाबा बलाय हैेनांगौ एबा बिनिफ्राय खम खालामनांगौ नंगौना नोंथां ओ दा नोंथाङा
औ नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेफोर गासिबो सैथो उम जोंनि दैज्लां बोथोराव जे माइ गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो बेखेवना होबाय बेनि थाखाय साबायखर आरो जोङो ओ मिथिनो मोनबावो जे माइ गायनायजों लोगोसे नोंथाङा जेरै बुंदों सबाय सबाय फोफानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ बेबायदिनो आबाद मावबावनाय नुयो जों जेरै जोगोनार ओ जोगोनार आबाद बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ दैज्लां दैज्लांनि समाव आरो जोंहा बेबायदिनो नखरनि फिथाइ सामथाइ महरै जोंहा ओ थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जों मोननो हायो लिसु बेफोरखौ जों मोननो हायो ओ दैज्लां बोथोर समावनो जोङो बैफोर फिथाइफोरखौ ओ जों मोनजानाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो जोबोद गरम जायो आरो बेफोर फिथाइ सामथाइफ्राबो गरमनि समावसो थायो थेवब्लाबो जोङो बेखौ जानांगौ जायो ओ दैज्लांनि समाव ओ बेबायदिनो सुबुंनि ओ खायफानि मोजांबो जायो खायफानि गाज्रिबो जायो जेब्ला ओ दै जेब्ला दै बाना दैबाना जायो अब्ला सोरनिबा सोरनिबा ओ माइफोरा बेबाय दिनो आबादफोरा नस्थ जायो बा सोरनिबा नखरफोरा लोङोब्ला बेबायदिनो नस्थ जायो आरो सोरनिबा न बांफ्रा गिजि गब्लं थायो बेयाव अखा हानाय समाव अखा सेरो बेबायदिनो सोरनिबा सोरनिबा खहा जायो आरो जोंहा दैज्लां समाव गोबां बारहुंखाफोर बारो सारन्थाइफोर गावो बा अन्थाइफोर सिरियो बेफोर अन्थाइ सिरिनायनि जाहोनावबो जोंहा थिंफोरा गबलङो नफोरा बुखारलाङो बेबायदिनो जोंहा ओ खहाबो जायो नाथाय ओ दैज्लां बोथो रा जोंहा मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय बोथोर बे समाव जोंहा ओ गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयाव बांद्राय गरम जानायनि थाखायनो जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ से दाननि थाखाय फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिफोरखौ जोंहा ओ बन्द होनाय जायो जों बैफोर बिथिंफोरखौ जों गोलोम बोथोराव नुनो मोननाय जायो ओ दा बिदिब्ला नोंथां दा जों बे गोलोम बोथोर आयदा बिनि सायाव सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो आं मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। ओ दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ सयो गोजोनथों।